अ नोंथाङा मा खालामदों
आङो ओरैनो दङलै
औ दा नोंथाङा फ्रिबाना
औ फै
औ दायो आङो नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथांखौ जेनेबा जोङो दायो इडुकेसननि बागै एसे सावरायनोसै माने गोदोनिफ्राय दासिमावहाय माबायदिहाय माने सोलायबोखो इदिखौ सन लानायनि बेफोरबायदि सावरायनोसै नामा नोंथां
औ सावराय जायो
औ दा जेनेबा इडुकेसन होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा सोलोंथाइया ओ दानि जुगाव जेनेबा जोबोद गोनांथि जानानै फैबाय माने जोङो जेरावखि थाङा माने माबा मोनसे जिनिसफोर बायनोब्लाबो बा जोङो माबा मोनसे हाबाफोर मावनोब्लाबो जोंहा इडुकेसननि माने कुवालिटि नांसिगौ आरो दानि दिनावहाय माने नोङो दा मोनसे फिसा ओ खामानिफोर मावनोब्लाबो जोंनो इडुकेसननि गोनांथि आरो मानो होनोब्ला जोङो जों दा जेबो जुदि फरायनो लिरनो रोङाबा जोङो दा मोनसेबो खामानियावनो जोङो आग बारायनो हाया मानो होनोब्ला जोङो दायो ओरैनो गैथाराबाबो जोङो मेट्रिक पास जानानैथाखाय थाथारनांगोन आरो जेनेबा गाव-गावनि नांगौनि थाखाय दा जोङो इडुकेसन गैयाब्ला जोंहा जिउआव माने दावगानायखौ जोङो लानो हाया आरो दा जोङो गोदोनिफ्राय दासिमाव जेनेबा फरायनायफोरा जेनेबा गोदोनिफ्राय दासिमावथ' जोंनि एरियायाव बा एबा जायगाफोरावहाय एसे एनै बांनायखौ जेनेबा नुनो मोनबाय आरो जेनेबा आपग्रेडसिन जानायखौ जेनेबा गोदोनि समावथ' बिदिनो स्कुल फरायसालिफोराबो खाथि-खाला गैयामोन नालाय जेनेबा गोजान-गोजान लामाफ्राव ओ गो-गोजान-गोजान गामिफोरावहाय जायोमोन नालाय स्कुलफोरा बिदिनो गंफा गंनै बेफोरबायदिल' थायोमोन आरो गोदोनि समावहाय बिदिनो दानि बायदि प्राइभेट स्कुलफोर खुलिनाय गैयामोन आरो दा गोदोनि समाव जे हान्था मेलाफोरनि थाखायबो माने जोब जोबोद खस्थ'मोन जायनि जाहोनाव जोङो सोलोंथाइ लानो थाखाय जोङो बायोमोन आरो गोजान-गोजान बिदिनो लामाफोर थाबायनानै थांनांगौ जायोमोन नालाय माने सानफ्रामबो सानफ्रामबो माने थाबायलांबाय थानो माने बायोमोन आरो। नाथाय माखासे सुबुंफोरा ओ बेफोर बानायफोरखौ दोन्थ'नानै जाय बिनिफ्राय इडुकेसनखौ लानो हादों बे समावहाय सोलोंथाइखौ गोजौ थाखोसिम। बे मानसिफोरा माने सुबुंफोराहाय माने दासिम साख्रि मावनानै थानायखौ जों नुनो मोनो आरो साख्रि-बाख्रि मावनानै थानायखौ होम नाथाय माखासेफोराथ' जेनेबा इदिनो ओहोम ओ ने-नाइन टेनसिम बिदि फरायनानै थानायखौ जोङो बांसिनै नुनो मोनो आरो गोदोनि समनिखौ दा जोंनि गामियावबो बेफोरबायदिनो गोदोनि स समावहाय माखासे खम इडुकेसन जेनेबा सोलोंथाइ लानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नाथाय दानि सम मानो होनोबा गोदोनि समाव स्कुलफोराबो खममोन नालाय। दानि दिनावथ' बिदिनो सरकारि स्कुलनि अनगायै माने गोबां माने प्राइभेट स्कुलफोर जेरै- डायमन्ड बिदिनो माखासे सेभ मिनिस्टार बायदिसिना गोबां माने इउ एन बेफोरबायदिनो फरायसालि ओंखारबाय आरो दा खाथि-खाला बिदिनो सोलायथ लानायफ्राव जोंहा गोदोनिफ्राय दासिमबो साबसिन जानानै फैनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो माने दा जोंहा थांनो थाखायबो माने खस्थ' गैला ओहो, मानो होनबा जोंहा लामा-सामाफ्राबो मोजां जाबाय आरो आथिखालावथ' इस्कुलनि स्कुलावथ' स्कुल-स्कुल माने स्कुल बास स्कुल भेन बेफोरबायदि फरायनायखौ जों नुनो मोनसै आरो दा बेफोरबायदिनो आरो दा सोलोंथाइ लानानै माने माखासे सुबुंफ्राहाय गोबां माने मोजां मोजां थाखोआव जों सौहैनायखौ नुनो मोनबाय। मानो होनबा सोलोंथाइया थायोब्लासो जोंहा गामि एरियाफोराव जौगानायखौ जों नुनो मोनो सोलायनाय औ दा माने सियानि ओफ्राय गोबां आपग्रेड जाबोनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो। दा नोंथाङा ओ बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां? जेन'बा सोलोंथाइया मानि थाखाय गोनांथि? ओं
सोलोंथाइया माने सुबुंनि जिउआव जोबोद गोनांथि। माने सासे माने सोलोंथाइया बाय बायदि रोखोमनि जानो हायो खालि फरायसालिजोंल' सोलोंथाइ नङा। माने जों समाजनिफ्राय नुबोनाय रोंबोनाय बेफोरबो सोलोंथाइ आरो जेनेबा जों फरायसालिनि सोलोंथाइखौ नांथारगौ जायो समाजाव सासे जेनेबा आब रुथिगोनां
मोनसे दिसिप्लिन आरो सासे समाजाव मान गोनां मानसि जानानै थानो थाखाय मानोना सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो गोबां बाथ्राफोर मिथियो खालि गावनि जायगानिल' नङा गोबां गोजाननि जायग गाव गुबुनफोरनि बाथ्रा गोबां मिथिनो मोनो आरोना बेफोरनो सोलोंथाइनि जेबो सिमा गैया जों जिमान हायो एसेबां सोलोंनो हायो। आरो जेसेबांनो मानसिया बायजोनि बे समाजनि ओ सोलोंथाइ मोनगोन एसेबांनो माने बि समाजाव सासे गोख्रों सुबुं हिसाबै थानो हागोन आरो दा बेनि थाखायनो सोलोंथाइया जोबोर गोनां जायो।
उ
ओ फरायसालिनि सोलोंथाइ मा माने सोलोंथाइ लानायाव मोनसे मैखोम गोहोम खोख्लैयो आरोना ओ दा सोलोंथाइनि गेजेरजों जों ओ रों गोबां बुस्थुफोर रोंनानै जों जोंनि जिउ खुंनायनि थाखायबो ओ खामानि मावनानै जिउ राहा खालामनो हायो आरोना सोलोंथाइनि गेजेरजों दा मानसिफोरा गोबाङा माने जायफोर जियानो बिजनेस खालामबोदों साख्रि मावबोदों जि बिसोरो माने जोबोर मोजाङैनो माने सोलोंथाइ लाबोदों आरोना जिउआव जेनेबा जिउनि सोलोंथाइयानो जायफोर बिजनेस मावदों बिसोरो नि जोबोर मोजाङैनो सोलोंथाइ दङ। मार्केट भेलुफोरनि सोमोन्दै जोबोर मोजाङैनो सोलोंथाइ दं। आरो जायफोर फरायसा नि फरायनानै साख्रि मावदों बिसोरो गावसोरनि खामानिनि फारसे माने जोबोर मोजाङै सोलों दं बेनि थाखायसो जेनेबा सोलोंथाइ थानायनि थाखाय सो मानसिफोरा बिसोरखौ खामानि होदोंना बेनि थाखाय बिसोर गिदिर खामानि मोनदों थ' बिदिनो माने सोलोंथाइया जोबोर गोनांथि आरोना बुंनो थाङोब्ला गोदोनि सोलोंथाइ गोदोनि सोलोंथाइया माने जोबोर खस्थ' जायोमोन मानोना गोदो सुबुंफोरा जागायजेनायाव रांखावरिफोर गैयामोन आरो जेनेबा जेरै दा नुनो मोनदों सोलोंथाइ लानायाव माने रांखावरिनि गोनांथि जानानै फैदों। बिदिनो माने गोदोबो दंमोन खम बिबाङैब्लाबो माने बे खम बिबाङा गोदोनि सुबुंफोरनि थाखाय बुरजा बिबाङानो जायोमोन आरोना
औ
थ' बे बेनि थाखाय सुबुंफोरा माने ओ बिजाब बायनो फैसा गैया फरायसालियाव थांनो गस्ला बायनो फैसा गैया थिनो थाखाय फैसा ओ गैया बिदिनि थाखाय माने गोबां सुबुं सुबुङानो सोलोंथाइ लानायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ जादोंमोन आरो नाथाय ओ दानि मुग गायाव सोलोंथाइ लानाया आंनि बादिब्ला एसे माने सहस जानानै फैदों आरोना एसे माने सहज रोखोमैनो जेरै गामि गामि एप एल पि स्कुल फसंनाय जाबाय जेराव माने फरायसाफोरा गुदि ओ सोलोंथाइखौ लानो हानाय जायो। आरो एम इ स्कुल हाइ स्कुलाबो माने गासै गामिनि खाथि फ्रामावनो थाजोबो आरो ना। जुदि साइकेल गैयाबाबो थाबायनानैबो मोनहैनाय हिसाबै थायो। आरो जुदिअ साइकेल साइकेलफोरखौबो आरो दानि जुगाव सरखारनि फारसेनिफ्राय फरायसाफोरनि उम ओ सुबिदानि थाखाय सुबिदानि थाखाय माने होनाय जायो आरोना।
औ।
थ' बिदिनो माने सोलोंथाइया जोबोर ओ माने सहस जानानै फैदों दानि जुगाव नोंगौ माने सोलों थाय लानायाव फरायनायाव एसे खस्थ' मोनो नाथाय ओ बे सोलोंथाइसिम सहैनो थाखाय माने एसे इजि जानानै फैदों आरोना।
औ।
ओ नोंथांआ आरोबाव माबा फोरमायनोबा सोलोंथाइनि सोमोन्दै।
औ दा औ दा जेनेबा सोलोंथाइ गैयाब्लाथ' जोङो दानि समाव माने माबा मोनसे बुस्थुफोरखौबो जों मावनो हाया जेनेबा जोङो दा बुंनो थाङोब्ला जोंहा आबाद मावनायफोरावबो जोङो सोलोंथाइखौ नांथारगौ आरो जेनेबा जोङो बेयाव माखासे ओ जेनेबा मेडिसिनफोर होनांगौ जानानै फैयो माने दानि जुगावहाय। बेनि समाव जोङो मेडिसिन होआाबलाथ' जोङो आजिखालि माने बिनि ओ माने प्रफिटखौथ' जों मोननाय नङा आरो माने दानि समावहाय बेनि थाखाय जोङो एम्फौनि मुलि फोर बाहायनायफोरखौ जों नुनो मोनो जेनेबा बेवहाय आरो रासायनारि हासारफोरखौ जोङो बाहायनायफोरखौ नुनो मोनो। जेराव जोङो हासारफोर बाहायनाय फोरावहाय जेनेबा जोङो बेवहाय सोलोंथाइ गैयाबथ' जोङो बेफोरखौ बेसेबां बाहायनांगौ जेनेबा बेसेबां बिनि जख खानि होनांगौ होनब्ला बेफोरखौथ' जों मिथिनाय नङामोन नालाय एबा जों जुदि जेनेबा सासे इडुकेटेड जेनेबा आबादारि जायोब्लासो नोङो जेनेबा बेवहाय बेसेबां माने उम मुलिफोरखौ होनांगोन बेफोर हासारफोरखौ बेसेबां जखानि होनांगोन जेनेबा बारा जायोब्लाबो जोंहा माने फिथाइफोरखौ बारा मोननाय नङा आरो इदिनो बिफांआ जानानै माने फिथाइया थाइनो रोङै बेफोरबायदि जानो हागौ आरो आरो बेफोरबायदिनो मुलिफोरखौ होयोब्लाबो बांद्राय होयोब्लाबो माखासे बिफांफ्रा रिएक्सन जानानै माने ओ गारि सालायनायखौ जों नुनो मोनो जेरावहाय जोङो दा फरायनो जेनेबा लिरनो रोङोबासो जोङो बैफोरखौहाय जेनेबा बेफोरनि कमप'जिसनफोरखौ नायनानै जोङो माने मुलिखौ होनांगौ जायो आरो दा थिग बेफोरबायदि जोङो दा सोलोंथाइफोरखौ माने फारफ्रोमथिंबो जों माने दानि दिनावहाय नांगौ जानानै फैयो आरो जेनेबा जों दावबायनायफोरावनो होन जेनेबा दावबायनायफोरावबो नोङो दा उम गोबां माने ओ दानि गुबुन गुबुन माबाफोरावहाय जायगाफोरावहायथ' माने जोङो गावनि रावखौनो माने गुबुन सुबुंफोरा माने राय-रायज्लायनोथ' रोङा ना माने बेनि थाखाय माने जोङो बेफोरखौहाय रायजायनो थाखाय जों जेनेबा इंलिस बायदिसिनाफोरखौथ' जोङो फ्राय रोंखा थारनांगोनानो। औ। दा बेफोरनि बायदिनि थाखायनो माने सोलोंथाइया माने जोबोद गोनांथार आरो जेनेबा गुबुन मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव थांनो थाखायबो जोङो माखासे जेनेबा बेफोराव लिरनाय बर्डफोर जेनेबा बेफोरनि अनगायैबो जेनेबा जों मबाइलफोरावहाय जोङो लकेसनफोर नायनो हायो। जेनबा जोङो इेस-इजुकेसन- इडुकेसन गैयै मानसिफ्राथ' जेनेबा जोङो बेफोरखौ मबाइलफोरावहाय बोरैहाय लकेसनफोरखौ दिहुननानै जोङो बै थांनांगौ जायगासिम बोरै थांगोन बेफोरखौथ' ओ माबानो हाया नालाय थांनो हाया नालाय मबाइलफ्राव नायनानै बेफोरबायदि आरो माने दानि समाव माने इडुकेसन दानि जुगाव गोनांथि आरो माने बेनि थाखायनो। दा नोंथाङा माबाफोर फोरमायबावनो फोरमायबावगोन नामा इफोरनि सोमोन्दै
ओ जेनेबा इडुकेसन माने जोबोर गोनांथियानो माने जेरावबो जेनेबा माबा लामा सिनायाबाबो माने लामाफोराव माने लिरनाय थाखायो नालाय बेफोरो माने बिदि लामा सिनायाबाबो माने बेफोर- खौ फरायनानै जेनेबा बे लामाया बेसे किल'मिटारसिम थांबावनानै बे जायगाया मोनहैगोन बे बेफोर माने लामाफोराव लिरनाय थायो त' बेफोर जेनेबा सोलोंथाइ थाबाथाय माने दावबायनोबो इजि जायो हारसिं बेरायनोबो इजि जायो आरोना बेनो ओमफाय दिनै जोंना रायज्लायनाय समा
औ, औ दे, औ जागोन दे नोंथां औ।